हेल' खोनाबायना नोंथां नोंथां खोनादों औ खोनाबाय खोनाबाय
अ खोनादो खोनादो
खोनादो खोनादो औ औ होनबा जों दायो माने जोंनि बर'फ्रा गोदो गोदाय आरो दा मा रोखोम मा रोखोम मा रोखोमै बा मा आदबजों माने ना हमनानै जाबोदोंमोन बा ना हमोमोन जों बिनि सायाव एसे सावरायनोसैना नोंथां
औ
औ जागोन जागोन नोंथां औ औ होमबा आंनो जागायसै नोंथां सिगां
अ जागायग्रो नोंथांआनो आ दे
जागाय ना हमनाय होनोब्ला माने जोंनि बर'फोरा मानिबा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव थानाय बा जोंनि आसामाव थानाय रायजो रायजो राजाफ्रा माने मावनानै जाबोनाय मोनसे बेबो जोंनि थांनानै थानायनि मोनसे राहा लामा होननानै जों बुंनांगोन आरो नोंथां औ जाय आदबफोरजों बिदिनो मानि नाफोरखौ माने गोदो गोदायनिफ्रायनो माने गुबुन गुबुन आदबफोरजों माने नाफोरखौ हमनानै जानायखौ जों नुनो मोननाय जादोंमोन आरो निथां लोगोसे बेफोर आदब फोर माने दासिमबो माने जायगा लायो जायगा दाबो दं नाथाय जायगा लायै जायगाजों मान मानि गुबुन गुबुन रोखोमै ना हमनाय आदबफ्रा सोलायबोनायखौ जों नुनो मोननाय जादों आरो नथां बिदिनो म ना हमनाय आदब होननानै बुङोब्ला जों गोदो गोदायनि समाव बिदिनो सेन सानायफोरजों जायखौ जों औवानि फान बानायोना नोंथां औ बेफोरजों माने जों नाखौ हमनानै हमनायखौ जों नुनो मोनदों आरोखि नोंथां लोगोसे बिदिनो सेननि अनगायैबो बिदिनो बायदि रोखोमनि जेरैहाय ओ सायरा होननानै बुङो जोंनि जोंनि जायगाजों बेखौहाय बेखौबो औवा जों बानायो ओ एसे हांसो खुगा बादि आरोखिनि बि-बिनि माबाया सिटा डिजाइनफ्रा आरोखि बेफोर बेबाददि जों मानिे दुब्लि बारिफ्राव बा बबेबा जाम्फैयाव बा बबेबा मोनसे दङ' फ्राव माने बेफोराव साथेनानै दोननानै नाफोरखौ हमनायखौ जों नुनो मोनबोदों आरोखि नोंथां औ बेफोरथ' गासिबो हौवा फोरनि ना हमनायनि आदब जाहैबाय लोगोसे हिनजाव बिनायनि आदबा जेरै जेखाइजों गुरनाय जेखाइ होनबाथ' जों बयबो मिथिखायोना नोंथां बिदिनो जेरै जेब्ला दैज्लांबो औ औ जेब्ला दैज्लां बोथोर फैयो अब्ला दैया एसे लोमहांबा अबेबा दुब्लि माइ गायैनि सिगां बा माइ गायबाबो माने जे जायगायाव माइ गायाखै बेफोरावहाय जेखाइ लानानै खबाइ लानानै माने जोंनि बर' आइजोफोरखौ मानि दुब्लियाव ना गुरहैनायखौ जों नुनो मोन्दों आरोखि लोगोसे जे बिदिनो बबेबा दैमा दैसाफोरनि सेर सेर जिं जिं हाग्रायाव माने नाखौ माने नाखौ माने बे जेखाइ जेखायजों गुरहैनायखौ जों नुनो मोन जायोमोन आरोखि बेफोर माने जेखाइफ जोंनि गामि गामि दासिमबो माने गोबां न'खरफोरनानै दं नाथाय गोदोनि बाददि इसिबांबो माने गैद्रायला आरोखि माने ब गोबांद्रायबो नंला एसे खमायलांनायखौ जों नुदों आरोखि नोंथां
औ
लोगोसे औ लोगोसे बिदि बिदिनो माने हौवाफोरनियाव आरो मोनसे ना हमनाय आदब दंबावोमोन बेनो जाहैबाय बाथा होनाय होननायखौ नोंथाङा मोनथिगोन ना मोनथिया
अ मिथिगौ मिथिगौ मिथियो मिथियो
औ औ औ बिदिनो बाथा होननाय होनना बुङोब्ला जों माने दैज्लां बोथोरावनो बेखौबो जों बिदि आदबजों माने नाखौ बोखांनाय जायो मानि बोरसियाव हायनानै दोननानै माने बेखौ हरसे दोननाय जायो आरोखि ना जेब्ला सोराङो अखानायै माने बेखौहाय जों बबेबा दैमा दैसा बबेबा हाखरनिफ्राय जों बेखौ बोखांनानै लायनाय जायो आरोखि जेब्लाय बे नाया अरो लोगोसे बिदिनो बिनि अनगायैबो माने ना लफायनाय आदब जेरै खानस्रिखौहाय बबेबा मोनसे दुरुं बा खुन्दुं नोफ्राव पेरासुटफ्राव माने बेफोरजों नाखौ लफायनानै माने अरहोनानै नाखौ बिदिजों बोखांनाय जानाय बोखांनानै हमनायखौ जों माने बेफोरबायदि आदबखौ जों नुदों आरोखि न औ दाथ'मोननै जों मा रोखोमै नंगौ नंगौ दा नोंथांमोननिजों मा मा रखोमै नाफोरखौ नाखौ हमनाय जायोबा मा आदबजों नाफोरखौ हमनानै बोखांनानै जायो नोंथाङा दा बेनि एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां
अ जोंथ' जोंनि गामि बा ओनसोलाव जों गोदो गोदायनिफ्रायनो नुदों
अ
जेरै गोबां आइजोफोरा बे दैज्लां बोथोर समाव
जेखाइ खबाइ लानानै जोंनि दुब्लि फोथाराव बा हाख'राव बिलोफोराव दैमाफोराव जों ना गुरहैनायखौ नुदों आरो औ नंगौ बिदिनो जेखायजों गुरनानै लाबोयो माखासे ना जेरै फिथिख्रि ना मावा ना ना गोरि ना औ सें ना औ बेबायनो बायदि बायदि एम्फौ एनला औ खांख्राय औ बेफोरबायदि खुसिया औ इंखावरिऔ गांजेमा औ बेफोरो जोंनि बर' आइजोफोरा गुरना लाबोनाय आरो औ नंगौ नंगौ आरो जोंनि बे जेखाइया औ जोंनि औवानिफ्रायनो बानायनाय आरो लोगोसे जोंनि हौवाफोराबो बे दुब्लिफोराव औ एबा हाखरफोराव औ बिलोफोराव जोङो सेन थानायखौ औ जों नुनो मोनो गोबां औ नंगौ
बे सेन सानायाव माखासे नाफोरा हाबना थायो बेयाव आरो आथिखालाव मोनसे जों सेननि अनगायै जों सेनखौ बारा बाहायनाय नुनो
बाहायनाय नुनो मोनला औ नोंगौ नोंगौ ओ जों हौवा मानसिफोरा आथि बे मोनसे लाङि जे होनो बेखो औ औ औ बे लाङि जेफोरखो आथिखालाव गोबां मोननाय जायो बेफोरखौ जोङो औ औ‌ औ।
फोराव दैज्लां बोथोराव जों सानायखो नुनो मोनो आरो।
खौ नुनो मोनो आरो औ नोंगौ नोंगौ। आमफाय आरो लोगोसे जोंनि ओ हौवाफोरा आस्रा जेखो थ' मिथिखायो नोंथां औ औ नोंगौ नोंगौ मोनथिगौ मोनथिगौ औ बेखो लानानै दैमा दैसा बिलोफोराव जों सारनायखो जों नुनो मोनो आरो औ औ औ औ। आरो जेरैबायदि बोरसि सायो औ नोंगौ गोबां गथ'फोरा औ औ नोंथाङा बुंनाय बायदि जेरै ओ नोलोआव जेरै नो नोलोनि बाथ्रा बुंबाय औ। ओ‌ नोलोयावबो सायो गथ'फोरा औ नोंगौ नोंगौ ओमफाय बोरसिबो सायो जोंनिथिं बिदिनो ना हमो आर ओ‌ जोंनिथिं औ औ औ‌ औ आरो माखासे दा दैज्लां बोथोराव मा होनो बेखो औ सिब जे होनो औ औ औ जे आरो औवादो बानायो बेखो। औ औ नोंगौ बेखो सायो आरो गोबाङानो जोंनि आइजोफोरा औ औ औ फुलुंफोराव। औ जेरै दै थानाय फुलुंफोराव औ दैमानि फारफोराव थानानै औ औ बेयाव सायो सायो आरो जेफोरखो जोङो औ न नोंगौ‌ औ बिदिनो आरो गोबां माखासे
फोर दोङो हाखरफोराव सारनाय। बेफोरजोंबो ना बोयो ओ आरो मोनसे से जे दंबावोन बेखो बिधान मारा जे होनो बे जेरैबो हाखर गोदोर गोदोर बिलो गोदोर गोदोरफ्राव बो बोयो आरो नोंथां। खोनादों नोंथां? हेलौ।
दंबावोन बेखौ बिधान मारा जे होनो औ औ‌ बे ए जेरैबो हाखर गेदेर बिलो गोदोर गोदोरफ्राव औ बो बोयो आरो नोंथांमोन औ खोनगासिनो नोंथा खोनादों हेलौ औ।
ओहो नोंथां।
हेलौ ओहो नोंथां औ खोनादों ना नोंथां बिदिनो नों थां बबे बबे नाखौ बांसिन मोननाय जायो नोंथां?
अ जोंनिनोथ' हाखर जा बिलो
हेलौ जा मावा नाखोथो फुरा मोनखानाय जाखायो औ औ औ मावा नाखो आरो जोंनि हाखरफोराव दुब्लिफोराव खावाइ ना औ गोरि ना औ सें ना औ सल ना औ। बांसिन बेफोर नाखौ मोननाय जायो फिथिख्रि ना औ औ। आरो लोगोसे एम्फौ एनलाखोथ' मोननाय जायो जेरै खांख्राइ औ औ नोंगौ गांजेमा औ इंखावरि बेफोरखो औ गोबां बिबांनि मोननायजों थाङो आरो औ औ नोंगौ नोंगौ आरो खुसिया फोरखौबो औ औ नोंगौ नोंगौ औ अ। औ खुजि ओ जोंनि ओन ओ आथिखालाव फिसियोनो नाफोर जेरै कमलकाट मिरिगा औ औ रौ औ औ बेफोर नाखौ मोनो आरो हाखराव फिसिनाय फोरखौ औ औ औ नोंथांमोननि जे खुसिया ना खौ मा रोखोमै हमनाय जायो नोंथां?
अ खुसियाखौथ' जोङो ओ बोरसि सानानै दैज्लां बो
औ दैज्लां बोथोराव औ माबाफोराव फोथारफोराव बोरसि सायो औ बोरसि सानाय दिहुनो आरो लोगोसे हराव जोंनि बर' सुबुंफोरा जरा-जरा दाम थाङो होननो बेखो औ-औ औ जरा दानो थांफोलाब पं गुदुंनिफोरा ह' अखारोना औ अमला बेखौ दाननानै लाबोयोमोन जोङो खासि आरि जंफोर लानानै औ-औ-औ नोंगौ बेबायदि औ-औ-औ। नंगौ नोंथां नोंथांनि बुंनाया सैथोआनो ओ नोंथांमोनिथिं मा बायदि हमो औ जो जोंनि ओनसोलाव माने खुसियाखौ खौ माने बांसिनहाय मानि ओ सोरबा सोरबा सोरबा ननि फुख्रियावनो माने फिसिनानै दोननाय जायो आरोखि लोगोसे मानि ओरैनो। जोंनिख्रुइ जोंनि ओनसोलाव मानि खुसिया हमनाय एबा बांसिन मेसेआवसो ओं जानाय मा हमनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां। जेरैहाय ओ मेसें बो बा दैसा ओ जाम्फैफ्रा रानोब्ला बा बेहाय जायो खनो खुसिया सुलि। खुसिया सुग्रा। माने बेजोंहाय माने ओ हायाव सुग्रोम सुग्रोम मानि खुसियाखौ नागिरनाय जायो आरोखि नोंथां। माने जेब्ला सुग्रेमनानै खुसियाव नाङो अब्ला मानि खुसिया नांनायखौ माने एसे माने आइडिया मोनखायो नोंथां जेब्ला खुसिया नांनायखौ आइडिया मोनो अब्ला अब्ला जों आखाइफोरजों माने हा सिंनिफ्राय खन हरो आरोखि बा सिखाफोरजों बा खदालफोरजों जावो फां हरनानै माने हमनायखौ जों माने जोंनि ओनसोलाव बेबायदि रोखोमै खुसियाखौ हमनायखौ नुनो मोनो आरोखि नोंथा। लोगोसे बिदिनो माने जेरै बामिफोरखौ मानि आ बबेबादैमानिफ्राय माने बोनखांनाय जायो बा हमनानै मोनो लोगोसे जोंनि ओरैबोन जोंनि ओनसो जोलाव माने दैमा दैसा हाजोफ्राव माने हाग्राफ्रा जेब्ला दैज्लां बोथोराव जमा जानानै मोनसे जायगायाव थायो अब्ला बेखौ बुङोसो सारि गोलाव गोलाव लानानै बेखौ सो सं खननानै माने आ बेफोरो मानि हाग्राफोरखौ माने बोफानानै जेब्ला हाग्राखौ ओ जमाखा माबा बेंखनो। अब्ला बे हाग्राखौ फिरि बिरि गारहरो आरो बे हाग्रायाव थानाय नाफोरा मानिे मुसारियाव जमा जायो आरोखि बेबादि रोखोम रोखोमै माने नाफोरखौ हमनायखौ जों नुनो मोननाय जादों आरोखि लोगोसे बिदिनो। गोदोनि समाव मानिे थब्ल'नानै बुंफबनाय। गोग्रोम गोग्रोम दै सिङाव थब्ल'नानै हमनायफोरखौबो जों नुदों मोनदोंमोन आरोखि नोंथाङा। बेबायदि रोखोमै नाफोरखौ हमना द मान जोंनि ओनसोलाव माने गोबाङानो गावनि न'खरखौ दिहुनबोदों औ नंगौ नंगौ नोंथां औ हबा नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय नोंथां औ औ गोोनों औ गोजोन्थों।